खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों अ नोंथाङा दा सान्दि मा खालामबाय दं?
नोंथां आंथ' दा ओरैनो दङ। खोनादोंना नोंथां?
खोनादोंना नोंथां?
हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ औ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो दसे होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन। सावरायदो दे नोंथां।
औ बिदिब्ला जोंनि बर'फोरा गोदोहाय माबायदि मैहुर खालामनानै जायोमोन आरो दाबो बेफोरबायदिनो मैहुर खालामनानै जायो नामा बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायनानै होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन ओ मैहुर मैहुरखौ जोङो दानि मैहुर खालामनाय आरो गोदो गोदायनि मैहुर खालामनाय गोबां फाराग दंसै नोंथां। मानोना गोदो जोंनि आबै आबौ आबौ आइ आफामोना माबायदि मैहुर खालामोमोन जेरै गोदो गामियैनो ज' लोगो नांनानै जेरै ओ ज' लोगो नांनानै हाग्रा बारियाव थाङोमोन मैहुर खालामनो जेरै ओ मोफौ सेसा, मै गोबां जेनाखि जुनारफोर दङ बेफोरखौ जोंनि बर' हारिनि गोबां सुबुंफोरा मैहुर खालामहैयोमोन। मैहुर खालामनानै जेरै ओ मैहुर खालामना लाबोनानै गामियाव ओ लाबोनानै ज' ज' संनानै जायोमोन। बेफोर जोंनि गोदो गोदायनि बर' माहारिनि मोनसे बेबो मोनसे बाहागोमोन। जानायनि दा आथिखालाव नुनो मोनो नोंथां जोङो बेफोर मैहुर खालामनायखौ जोङो गोबां खम नुबाय। आरो गोबाङानो नुनो नागिर ला आरो। जोंनि ओनसोलाव। दा एसे एनैखौ नुयो गामि ओनसोलफोराव दासिमबो। नाथाय गुबुन गुबुन गामिफोरावबो दा गासिबो। ओ एखे नंला आरो। सोलायबाय बबावबा गामियाव मैहुर खालामो बयबो खोनाबाय ना नोंथां ओ बि बिथांमोना मैहुर खालामनायाव बाहायनाय ओ आगजु फोर मा मा बिसोरो बिथांमोना बाहायोमोन जेनेबा ओ मैहुर खालामनो थांनायाव मा मा लांफायोमोन। न'निफ्राय जेरै सिखा लां फायोमोन। बोरला लांफायोमोन आरो बाथुल लांफा फायोमोन। आरो जे लांफायोमोन। बेखौ लाङो जेरै मानसि जुदि जोङो मैहुर खालामनो थांनायाव ओ जि सा जि जन सुबुंफोरा थाङोबा जेरै मानसि फोरा ओरै रानलायगोन आरो माखासेया होबोग्रा आरो माखासेया जमनानै बा बेंनानै थाग्रा आरो। नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
होबोसै होबोयै होबोयै होबोनानै ओरै नाथाय हमग्राफोरा जे साना थानोसै। दा बे जेयाव गोबां रोखोमनि ओ जिब जुनारफोरा नाङो आरो। जेरै मै आरो सेसा बायदि बायदि जिब जुनारफोरा नाङो बेयाव। बेखौ नांनायखौ लानानै फैयो। लाना फैनानै ज'यैनो गाजा-गोमजायै बिसोरो जायो आरो बेखौनो रंजालायनानै
औ,
दा नोंथांमोननिजों दासिमबो बे मैहुर खालामनाय जेनाखि मैहुर खालामो बेफोरबायदिया दा नोंथांमोननि ओनसोलाव सोलिगोना सोलिला नोंथां?
औ सोलियो एसे-एनै। ओ नाथाय! गोबां खम नुनो मोनबाय सोलियोब्ला बो, आरो बिदि गिदिर गिदिर जुनारफोरखौहाय मैहुर खालामनायखौ जों नुनो मोनला मानो होनोब्ला जोङो दानियावथ' जोङो हाग्रा बंग्रा सिफायनानै जोङो न' आरि लुनानै थानायखौ नुनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां? गोदोनि समाव जों बांसिन बिदि हाग्रा-बंग्रा आरिफोराव जोङो ओ बांसिन जों थानायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दानि आथिखालावथ' एसेबां बिदि हाग्रा बंग्रानि बिदि जायगा गैलिया आरो जोङो जिब जुनारनि अनजिमाखौबो खम नुनो मोनबाय गोबां आरो बिदिनो जोंनि ओ! दानि आथिखालाव जोङो बिदिनो फिसा-फिनला जिबफोरखौल' जोङो औ, मैहुर खालामनानै जानायखौ नुनो मोनो जेरै जों एन्जर, ओ सेसा बायदिफोरखौल'सो जोङो मैहुर खालामनानै जानायखौ नुनो मोनो। ओ गोदोनि बायदि बिदि मै आरि फोरखौ जोंङो गिदिर-गिदिर ओ जुनारफोरखौ ओ मैहुर खालामनाय- खौ जोङो आथिखालाव गोबां जों खम नुनो मोनबाय आरो जोङो जोनोम जानाय जाय बेफोरबायदि मैहुर खालामनानै जानायखौ जों नुनो मोनाखैनो होननानै बुंजायो। आंथ' ओ नुबोयाखैनो ओ गोदोसो बिदि मैहुर खालामनानै जायोमोन होननानै खोनानो मोन्दों।
औ नोंथां
फिसा-फिनला जिबफोरखौ मैहुर खालामनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जोंनि बे गामिफोरावबो इदिनो ओ खाथि खाला गामि ओनसोलफोरावबो नुनो मोनदों। ओ बिदिनो जोङो मैहुर खालामनानै बे लाबोयोब्ला बेखौ ज'-ज'यै ओ ज'मायै जोङो संनानै जालायलायनायखौ नुनो मोनो। बिदिनो ओ खायफा-खायफा गामियाव बिदिनो ज'-ज'यै मैहुर खालामनानै जानाया दासिमबो ओ खनला-खनला सोलिबाय थायो। जों बेखौ नुनो मोनदोंआरो।
औ नोंथां, दा जोङो बेफोरखौ नोंथांनि बायदिब्ला जों बेफोरखौ ओ सोलिहोबाय थानांगौ ना बेफोरखौ जोङो गारलांनो नाजानांगौ नोंथां? सोलायलांनो नाजानांगौ बेैफोर खालामनायखौ।
औ सोलायलाङोब्ला मोजां जागोन अ खायफा ओ जि जुनार लायै जुनार जोङो ओ गारनो हाया जोङो जेरै एन्जरफोरखौ जानानै जोबोर मोजां मोनो नङा होमबा थां बिदिनो जोङो सोलायनांगौ बो आरो सोलायनाबो होननानै बुंजायो आरो
औ नोंथां
औ
जेरै जोंना मानो होनब्ला जाग्रा आदारा गोबां दं जोंना जेरै ना दाउ हांसो बोरमा अमा बेफोरखौनो जाग्रा आदार जोनाव गोबां नंखा नङा होमब जों हाग्रानि जुनातखौ मैहुर खालामना जास्लायस्लाय जों गावनो न'आवनो फिसिनानै ओ जानाया साबसिन जागोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
जेरै जोङो ओरैनोबाबो जों बर' माहारिया गोदोनिफ्रायनो गोदो गोदै आबै आबौ समनिफ्रायनो जोङो बेदर दाउ दबखो जों जा जायामोन बेदर नाफोरखौ मानो होन्ना बुङोब्ला जोङो ओ ओंख्रि जानो गोसोबानो जोङो दैमाफोराव थांनानै बिलोफोराव थांनानै जोङो गुरनानै बा हनानै लाइबानो जोङो बोथिसेखौ मोनबोखायोमोन नङा होमबा नोंथां औ जों बेख बेफोरबायदिनो जानो हायो आरो दा जों बेफोरबायदि हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ जोङो माबा खालामस्लाय मैहुर खालामस्लायस्लाय
औ औ नंगौ औ
दा नोंथाङा बिनि सायाव एसे पजिटिभ कमेन्ट होनो सानदों नामा
मानिसायाव नोंथां
जेनेबा नोंथां मैहुर खालामनायनि सायाव जेनेबा बा जोङो हाग्रा बंग्रानि जिब जुनारफोर खौ जों बासायना लाखिनांगौ नालाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
जोङो ओंखायनो मैहुर खालामनायखौ गारनांगौ दा बेनि सायाव फंनैसो बुंदों नामा नोंथां
औ जोंथ' जोङो न'आव फिसिनाय जोंना गोबां जिब जुनारफोर दङ नङा नोंथां बेफोरखौनो जोङो फिसिनानै बेनिफ्राय जों गोबां बेदरफोर जाग्रा मुवा मोननो हायो जेरै दाउ अमा बोरमा बायदिफोराबो बायदिफोरखौबो जोङो जायो न'आवनो फिसिनानै बिदिनो बेफोरनो औ दाउ बेदराबोथ' जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां नङा होमबा नोंथां जोंनि देहाखौ जोबोर गोग्गोयै लाखि बियो बिदिनो जोङो बे दाउफोरखौनो जोङो न'खर न'खर गावबागाव न'खराव फिसिनानै जायोब्ला जोंनि थाखायनो मोजां आरो अमा बेदरखौबोथ' जों बर' न'खर न'ख न'खर जों गासैबो बर' आइजोफोरखौ जोङो अमा फिसिनायखौ जों नुनो मोनो नङा
नंगौ नोंथां सैथो
बे अमा दाउ आरिफोरखौ जों न'आवनो फिसिनानै न'आवनो जों जानो हायो बिदि हाग्रानि ओ जिब जुनारफोरखौ मैहुर खालामनानै खहा खालामस्लायस्लाय जोङो बिदि न'आवनो फिसि फिसिनानै जोङो जानो हायो आरो आरो जोङो बेखौ जानायल' नङा बेफोरखौ फाननानै जोङो ओ गोबां जोङो ओ रांनि मुलाम्फाबो मोननो हायो नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो ओ जोंनिया अमा, दाउल' नङा हांसो, फारौ बायदि रोखोमनि जिब फोरबो जोङो औ न'आवनो फिसिनानै जानो हायो
नोंगौ नोंथां
नोंथाङाबो एसे बुंबावदो
औ नोंथां दाथ' जोङो बेनो जों लासै लासै हाग्रानि जिब जुनार ओ मैहुर खालामना जानायखौ खम खालामनांगौ मानोना जिब जुनाराबो जेसेबांनाखि जों बे मिथिंगा थांनानै दं बिसोराबो थांना थानो मोन्थाय दं बिसोर दंबासो जोंबो दं जुदि बे जिबा जुदि जोबस्रांलाङोबा जोंनिनो मोनसे खहा थांना थानायनि जिउ खांनायाव खहा जागोन नङा होमबा नोंथां दा बेखायनो जोङो मैहुर खालामनाय हाग्रानि गिदिर गिदिर जेनाखि ओ जुनारफोर दङ जिबफोर दङ बिदिखौ जों ओ बिसोरखौ माबा खालामनायखौ ओ मैहुर खालामनायखौ बुहुद खम खालामथारनांगौ आरो आरो मानो होनना बुङोब्ला खालामनोनो नाङा बियो जोंनिनो थांना थानायावहाय मिथिंगायाव जोबोद जोंनावनो गाज्रि गोहोम गोग्लैगोन
औ
आरो बयहाबो थांना थानायनि मोनथाय दङ जिब जुनार गासिबो बिसोरबो जोंबायदिनो बिसोराबो गासैयावबो ओ जेरै जोंनाव सुबुंफोरा न'खर दङ बिसिनाबो गाव गावनि न'खर दङ औ नोंथां दा जिखुनु नोंथां जोबोर गोजोनबाय आरो नोंथां
औ नोंथांनिफ्रायबो जोबोर गोजोननाय मोनबाय औ
सावरायनानै दा जोङो लासै लासै बेखौ फोजोबलांनांसिगौ मैहुर खालामनायखौ नोंथाङाबो जुदि नोंथांनि गामियाव आरो नोंथांनि साखाथि फाखाथि सोरबा बेफोरबायदिनि जेनेबा मैहुर खालामनोनो मैहुर खालामनो थांनो बेफोरबायदिनि खोथा सावरायोबा नोंथाङा बिसोरफोरखौ बादा होना दोन आरो माना खालामनानै दोन जाहाथे बिथांमोना मैहुर खालामनो थाङा गिदिर गिदिर जिब जुनारफोरखौ बिसोरो फोजोबस्राङा नङाहोमबा नोंथां
औ नंगौ।
बिदिब्ला नोंथां दिनैनि बे रायलायनायखौ एसेयावनो फोजोबसै नामा नोंथां औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां औ थां